हेलौ नोंथां।
खोनाबायना नोंथां औ नोंथां खोनादों औ खोनाबाय। औ जों होनबा दायो औ खोनाबाय। खोनाबाय। हेलौ औ खोनादों औ खोनाबाय ना। औ। जों होनबा दायो बैसागुनि बागै सावरायसै नङा होमबा। औ। औ नोंथांङानो एसे जागायदो नामा नोंथां।
औ नोंथां ओ बैसागुआ जोंङो बुंनो थांङोब्ला जोंनि। आंगो फोरबो आरो जोंङो गोदोसो खोनादोंमोन आरो बैसागु।
बैसागुखौ जोङो से दान फालियोमोन होननानै खोना दोंना नोंथाङा? औ खोनादों खोनादों।
औ ओ बेनि उनाव ओ दा आरो गोदान समाव बयहाबो सम
बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनि थाखायनो जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनायखौ नुनो मोन आरो‌ बे सिनि सान - सानाव जोङो ओ बैसागुखौ गोबां मुं होनानै फालिनाय जायो जेरै- बाय
मोसौनि बैसागु, मानसिनि बैसागु, बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मुं होनाय।
बिब्दि मुं होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो जा बे
मोसौनि बैसागुखौ फालिनोब्ला जोङो बेनि सानसे सिगांनो मोसौखौ ओ थुखैनो थाखाय जोङो हालदै, लाव फान थाव, दिग्लि लिथि, थाराय बायदिखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैखानाय
फैखानाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोसौनि बैसागु फै
अब्ला जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै-दोलोबै आलारि बाथि लगाय खांनायनि उनाव जोङो ओ मोसौनि मोदोमाव
मोदोमाव जा
सारायनि हांगार बेखौ जोङो बरनना लानानै थालिर बिलाइयाव जोङो थाव गुबैजों गलायनानै बिसोरनि मोदोमाव फोथा फोनाय जायो आरो
बिदिनो आरो। बै सानखालि जोङो ओ मोसौनियाव
जोङो न'खराव थानाय ओ जिब-जुनार जेरै- बोरमा, अमा बायदिखौबो जोङो फोथा फोननाय
फोथा फोननाय जायो बिसोरखौबो जोङो थुखैनाय जायो आरो बेनि उनाव
जोङो फोथा फोनखांनानै जेब्ला दुब्लि फोथाराव लाङो अब्ला जोङो हानानै लाखानाय जा लाव, फान्थाव, हालदै, दिग्लि लिथि बाय बायदिजों बिसोरनि मोदोमाव सारै सारै बा बुनानै जोङो बिसोरखौ
बिसोरखौ ओ दुब्लि फोथाराव दोनहैयो आरो आथसा औ औ बेनि उनाव
जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो बिसोर ओ गलियाव जों आलारि बाथि लगायनानै जोङो फागा गोदानबो बावनाय जायो आरो आरो बिसोरनि मोदोम
मोदोमाव थाव गुबैबो फोननानै होनाय जायो आरो औ औ औ
बै सानखालि जोङो ओ हा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा-गोखै बायदि मै
औ औ मैगंबो बुथुमनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां औ आदसा आदसा औ बेनि उनाव ओ नैथि सानखालि जा मानसिनि बैसागु
सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ दुगै-दोलोबै आलारि बाथि लगाय खांनायनि उनाव जोङो न'खरनि जा बिमा-बिफा, आबै-आबौ, आदा
आदा-बाजै बेनिफ्राय जोङो बोर लाग्रोनाय जायो आरो। बेनि उनाव
बिसोरनि मानबो होयो आरो बै सानखालि जोङो न'खरनिल' नङा न'खरनि अनगायैबो गामिनि गिदिर-गोलाव फोरनिफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो। बेनि उनाव जेब्ला थामथि सान फैयो अब्ला जोङो गासैबो गामिनि बोराय, बुरै, सेंग्रा, सिख्ल, गथ'-गथाइ बयबो ज' लोगो नां
लोगो नांनानै ओ बैसागु रंजानो ओंखारबोयो आरो बेवहाय जोङो
ओ आइजोफोरा गोमो दख'ना बिदन आरो आर'नाइ नि गोजा ब्लाउस आरो खानायाव बिबार बायदि लायो आरो बिदिनो हौवाफोराबो गामसा आरो आर'नाइ बायदि गाननायखौ नुदों।
औ औ औ खोनादोंमोन औ खोनादों नोंथां
ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ जोङो नुबोदों आरो नों थां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
फोरमायनो हागोन नामा? औ हा हागोन हागोन नोंथां हागोन औ औ नंगौ ओ नोंथाङा थारखौनो बुंलांबाय औ नाथाय नोंथां माने जोंनि ओनसोलाव मा होनो जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा जेरै बुंलांदों बैसागो फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि इसिबां फालिनायखौ नुनो मोना आरोखि नोंथां। औ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय मा ओ हांगार फुननानै बा माबा मोनसे फुन मोसौ नाव फुननानै होयो ओमफ्राय बेनिफ्राय मा मोसौ थुखैनो लांलायनाय मानि जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ गोदोनि समाव दंमोन सोरबा साफा सानै फालिनायखौ नुयोमोन। नाथाय दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ टेलि जों नुनो मोननाय जाला नोंथां। ओमफ्राय खिन्थु नैबे गो गोखा गोखै जानाया खिन्थु बे दं आरोखि नोंथां जोंनावहाय। गोखा गोखै जानाय मानि न'- खाथिनि मानसिफोरजों राननानै जालायनाय गोखा-गोखै होनोबाथ' जोंहा माने हाग्रायाव मोनो मैगंफोरना जेरैहाय जोंहा मा थाबाय थारायफोर थाबाय खिफि बेन्दों थाबाय बिदिनो दाउ फिन्दा थाबाय बायदि रोखोमनि मानि मैगंफोरखौ खांलायनानै माने अमा बेदर बा माबा मोनसेजों संनानै न' खाथिनि मानसिफोरजों रा रानलायनानै जालायनाय बे गोखा गोखै जानाया जोंनि ओनसोलाव दं आरोखि खिन्थु बेयो आरो बिनिफ्राय मानसि बैसागु मानसि बैसागुआवबो माने जोंनि ओनोलाव आथिखालाव सानथाम बा साननै जों बिदिल' फालिनाय नुनो मोनसै नोंथां औ खिन्थु बिनि सोलायै मा खालामो जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोनसे जायगा लायै जायगा मानि बैसागुनि नाम मोनसेग्राम खालामनाय जायो आरोखि नोंथांऔ प्रग्रामाव मानि मा रोखोम खालामो होनबा माने उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान होनाय आरो मा खालामबावो आइजोफोरनि थाखाय सियार सिख'लायनाय बादायलायनाय ओ मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां लोगोसे लाइ सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मा खालामबावो बिब्दिनो मोसानाय मेथाइ खननाय आरो मिथिखायै बुंनाय बादायलायनाय होनोना जायखौ जों बेफोरबायदि बादायलायनाय हाबा हाबाफारिखौ लानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो बिदिनो हौवासाफोरनि थाखाय मा खालामबावो मेगन खाथेनानै दाबखाब बुख्रेब नाय बिब्दिनो मा खालामबावो ओ थालिर बिफां गाखोनायनो आरो उन्दै उन्दैसाफोरनि थाखाय माखासे मा खालामो सक्लेट अरखांनाय बा तिसकुट अरखांनाय बेलुन सुनाय बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै लानाय जायो आरोखि नोंथां बैसागुनि समावहाय औ ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरो मा दंबावो बावखुंग्रि फेस्टिभेल बे माने बैसागुनि नामाव जों बेखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथाङा बेयो माने बैसाग दाननि सिगांनि फ्राय एसे जागायजेनो आरोखि नोंथां बा एप्रिल दानाव जागायो एप्रिलनि जिसे जिनैजिथाम बे माने सानथाम बा साननैनि हाबाफारि लानानै बेखौ बैसागुनि नामाव खुंनाय नुनो मोनो आरोखि नोंथां खोनादों नोंथाङा औ औ औ औ बे बैसागो फोरबो बा बावखुंग्रि फोरबोआवनो मानि गोबां रोखोमनि जोंनि बर'नि जेरै नारजि जि ओंख्रि संनाय बादायलायनाय अनला ओंख्रि संनाय बादायलायनाय आरो जोंनि बर'नि बायदि रोखोम ओंख्रि संनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो आरोखि नोंथां लोगोसे आरो बाहाय मा हाजो गाखोनाय बादायलायनाय जा खालामनाय नुनो मोनो जेरैहाय मा गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैनानै मानि बेवहाय मानि बाहा गो लाफैनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनि बर'नि खमलायनाय बेफोरखौबो माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बा जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबाङानो बिदियाव बाहागो लानानै बेबायदि माने बैसागो फोरबोखौ खुंनाय नुनो मोनो आरोखि नोंथाङा बे फोरबोआवहाय दा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव माने बैसुनि अन बैसागु मोसानायनि अनगा आरो बेफोरबायदि माबा मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुबावो नामा नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों बैसागु जेरै बायदि
बादि बादायलायनाय हाबाफारि होयो होननानै औ जोंनि ओनसोलाव बे
ओ बैसागुनि ओ जोबथि सान बैसागु बिदाइ होनाय समायाव बेखौ
बेखौ फालिनाय ओ मा होनो बनायनाय जायो आरो औ जोङो जा जोब
स्निथि बै सानखालि जोङो जा मोसानानै मोननाय माइरं बा फैसाजों बयबो गामिनि ज' जालायनानै
ओंखाम बोथिसे जालायो ओ आरो।
बै सानखालि जोङो ओ गामिनि गोजोननि थाखाय बा संसारनि गोजोननि
गोजोननि थाखायबो एसे आर'ज गाबनायखौबो नुबोदों आरो आदसा आदसा बेनि उनाव
बेनि उनाव जोङो गामिनि गथ' गथ'फोरखौ सोलोंथाइनि बागै एसे जौगाहोनो थाखाय खायसे हाबाफारिफोर। खौबो लानायखौ नुदों जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों ओ बायदि बादायलायनाय जेरै मोसानाय बादायलायनाय बाथ्रा दानथेलायनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय
औ आरो आदसा आदसा बायदि गेलेनाय जेरै औ खारनाय औ बायदिफोरखौ
आरो मोनाबिलि सम जायोब्ला जोङो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो रंजा
रंजाफैनायखौबो नुदों आरो औ‌। औ औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ बिदाइ होनाय जाया नामा नोंथां औ बिदायखौ माने आं जोंनि ओनसोलाव बारा नुनो मोनला नोंथां माने गुबुन गुबुन गामिफ्राव नुनो मोनो नाथाय बा। बांसिनानो मान खम जालांबाय आरोखि नोंथां माने बे बिदाय फोरबो बेफोरबायदि नुनो मोनला जास्ट माने गोखा गोखै जाबाय ओमफ्राय सानसेसो मोसाबाय आरो। बेनिफ्राय मा खालामो बिदिनो ओ मोसानाय मेथाइ खननाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदिनो हा। हाबाफारि लानाय जाबाय। जाबाय आरो मोनाबिलि समाव नोंथाङा जेरै बुंबानो जोंनि बर'नि देंखोगिरिफोरखौ लिंहरनानै। माने मेथाइ खननाय मोसानाय बेफोरबायदि हाबाफारि लानायल' ओ जोंनि। ओनसोलाव नुनो मोननाय जासै नोंथां औ। दा माने बैफोरो माने जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना लाला। लानानै मोसालायनायखौ नुलामोन आरोखि ओ बा बोसोर सिगां बा जि बोसोर सिगां जों। बेफोरखौ माने गोगोमैनो जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनोमोन जेरै खावां। फोर लालायनानै माने बोराय बोराया बोराइ बोराइ सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला दा बेफोरबायाददिनो आलदा आलदा मानि जेराव मोसाहैायो बेयावनो ओंखामबो जालायनाय बेफोरबायदि नुयोमोन आरोखि नोंथां। नाथाय दा बेफोरो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनला औ नों। नोंथां बिदिब्ला जोंना समाब जाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय‌ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।